औ नोंथां फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांखौ मोनसे बरनि दोरोंङारि ओंख्रिनि बागै सों नायदोंमोन आरोना नोंथां बरनि दोरोंङारि ओंख्रि या जाहैबाय अनदला खारै नंङा होमबा नोंथां
औ औ औ बरनि ओंख्रियानो जाबाय अनला खारै बे बे अनला खारैखौ माबायदि संनाय जायो नोंथां खेबसे
औ बे अनला औ औ फोरमायजागोन। अनला खारैखौ जोंना बेबायदिनो अन जेनेबा माइरंखौ सोमग्रोना लानाय जायो। आरो बेखौ सुखांनानै ओ बेखौ देनाय जायो उवाल दिं खि हयथबा मिसिन ग्रेन्डार मिसिन बेबायदिफोराव देनाय जायो आर ना नों थां बेबायदिनो देनानै लानानै बेखौ औ सारायाव ओ अर होबाय बेबायदिनो सौखाय हयथबा गेसफोरावबो संजायो नालाय बेबायदिनो सारायाव अर होबाय बेबायदिनो अर होनानै दाउ ओ बेदरखौबो होजायो अमा बेदर बेदरखौबो होजायो बेबायदिनो दाउ बेदरखौ ओ एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो। फोरा नोंथां
औ औ
खोनादों ना नों थां औ औ बे बेबायदिनो एवग्रोननानै लानाय जायो औ औ एवखांनानै बेबायदिनो बेखौ खांनानै दोनबाय थोरसिफोराव बेबायदिनो खांना दोननानै औ बे आव दै लुयो आरोना बेहाय दै होनाय जायो बे सारायाव औ दै होनानै बे औ औ बेबायदिनो खारैबो होखाबाय बेहाय औ आरो बेनिफाय गोदौबाय थाबा बे दैया गोदौफ्लेबाय थाबा अब्लाना बे अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरोना सारनानै होनाय जायो बेबायदिनो एसे एसे होनानै ओ गारबाजों एरै एरै होनांगौ आरो ना नोंथां। बेबायदिनो गारबाजों एरै एरै होनानै बेयो अनला जागोन जिथिया औ बेबायदिनो ओ बै बेदरखौ होनानै होनांगौ आरो ना। नोंथां बे एवफ्रामना लानाय बेदरखौ औ औ औ मोजां जाब बेैयो उन ओ बेदर खौ होनानै होबाय बेबायदिनो बानलु ओ सामब्राम बेबायदिनो सामब्राम गुफुर फोरुना बेखौ होबाय हाइजें होनांगौ औ औ हाइजें होयो। औ औ नोंथां औ औ आरो बेबायदि दिनो औवा मेवाइबो होयो होनो हायो। आरो ओ बे हाइजें जेंनि बिलाइखौबो होनो हायो गोथाव जायो। नोंथां औ -औ- औ। बे बायदिनो बेे -बेलेक- बेलेग बिभागनि दङ संनाय दैया बेलेग -बेलेग थायोना नोंथां औ- औ -औ -औ।
बे बायदि संनाय जायो ना गुबुन बायदि
औ- औ मैस्थांखौ ओंख्रिखौथ' बे बे बायदिनो नाजोंबो संजायो आरो आरो ओ बे अमा बेदरफोरजोंबो गोथाव जायो आरो। आरो संबा
औ।
अ जाबाय नामा नोंथाङा बेबायदि? मैथाजों अमा बेदर जाफेरबाय?
होम नोंथां बेफोरखौ जेजेराव
औ। औ बुं नोंथां औ -औ खोनादों नोंथां बुं।
मोनसे फाथो होननाय दङ। फाथौखौ माबायदि बनायनाय जायो नोंथां?
औ फाथो औ -औ औ -औ बुंनो हागोन फाथोखौ औ। औ फाथो गोरलै फाथो गोरलैखौसो जायो दा नोंथां फाथो गोरलै औ गोराया गोराया जाहैबाय फाथो गोराया जाहैबाय नारजि जायो आरोना नोंथां। बे फाथो गोराया औ -औ गोरलैयै बारा गोैखै गोखा जाया आरो ना नोंथां। बे फाथोआ बारा गोखा जाया बेखौ एवनानै जानांगौ। ब्रयलारफोरजों हयथ'बा बे आलु होनानैबो एवनानै जायो। बेखौ औ- औ। बे बायदिनो एवना जानाय जायो ना आरो ना‌ नोंथां औ -औ -औ दै होलाय नाङा आरो ना नोंथां औ -औ दै होलाय नाङा औ- औ गोरानैनो जानांगौ औ -औ -औ -औ बेखौ फाजाबो जाजायो ओद दै होंडा होजायो इसे होनांगो औ आरो बेखौ ओ जेनेबा दैलांलाव बेबायदि संबा गोद गोथाव जाया आरोना बेखौ औ बेबायदिनो एवनां गौ आरो एसे दै जेब जेब होनानै
नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंबावनायदों नोंथां खोनादों नोंथां? बे ओनसोलाव नाफामखौ माबायदि बनाय नाय जायो माबायदि थयारि खालामनाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन नोंथां।
औ औ औ हागोन औ नाफामखौ जोङो फार्स्टआवनो बेबायदिनो दैमा दैसा फुख्रि हालानिफ्राय सारनानै लाबोनानै हयथ'बा गुरनानै लाबोनानै बेबायदिनो फोरानफैनाय जायो आरोना बेखौ सायनानै फोराननाय जायो फोराननानै बेखौ ओ माबा माबा सान्दुुङाव फोराननांगौ सान्द्रिफोराव फोराननांगौ बेबायदिनो खाय बिफाया खिरखाफोरावबो फोरानो बेबायदिनो फोरानना दोननानै थास स बुगाललि होनो दो
औ औ औ थ' औ औ थ थास'बो नांनाय जायो नोंथां ना?
औ औ थास'बो होनांगौ बेहाय औ औ बे खौ देनाय जायो जयैनो देयो आरो ना गोरानखौजो बेखौजो
म मा मा मा मा होनो मा मा मायदि थयारि खालामनाय जायो
औ बे औ औ खोन्थागौ औ औ खोन्थागोन नोंथां बे खोनाबायना नोंथां? थ बेबायदिनो थासखौबो फोराननानै लानांगौ थास' दुजालिखौ आरो नाखौ नाखौबो फोराननानै जानांगौ गौ नागिदिरनिया साबसि सिन जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो मोननैखौबो फोरानना लाखांनायनि उनाव ओ बे सब तासेसो नांगोन जों बेखौ सप्तासेसो ओ गोरान खालामनांगोन ना नायाथ' बांसिनसो नांबावगौ सप्तासेनि सान्दुं गोसाथारबाथ' सप्तासेयावनो जायो बेबायदिनो फोरान मोज्जाङै फोरानथारनांगोन आरो बेखौ खर खर खालामनांगोन औ दै जेसेबा जाया आरो बियो मोजां जाया। दै जिजेबा ओ बेबायदिनो फो औ औ गोरोनथार जानांगो ओ बेबायदिनो दे ओ जयैनो बेखौ थास'जों आरो नाखौ जों मोन-मोज्जाङै जम्मा खालामनानै बेखौ देनाय जायो आरो दिंखि हयट'बा उवाल
औ
देनाय जायो जयैनो देनानै बेखौ ओ औवाजों बनायनाय हासुं
औ औ औ बेम्बु ओ औवानांगोन नो वा नांगो जायो नों नोंथांन'
औ औ औ औवा नांगौ बेखौ दाननानै लाबाय बेबायदिनो हासुं बनायबाय बे हासुङाव बेखौ सोनानै दोननाय जायो आरो। लाइ बिलाइ‌ लाइ बिलाइयाव लानानै थालिर लाइ बिलाइयाव औ थालिर बिलाइयाव लानांगौ बेखौ देखांना लानानै मोज्जाङै ला-लारु खालामनांगौ बेख‌ खौ लाइ बिलाइयाव लानानै बेयाव सोना दोननाय जायो आरोना। नोंथां आरो बेयाव बार हाबनो हायैनि थाखाय - जि खानाय जायो आरो। मोजाङै खाथेनांगौ बेखौ ओ होमबाना बार हाबनो हायाना। अब्लाना साबसिन जायो बेखौ ओ मास मास मोन ब्रै मोनबा गाहामालागै दोननांगो बोसोरसेनियाथ बांसिनसो गोथाव जाबा
औ औ नोंथां औ बेफोरबायदिनो बुंनाय जायो बनायनाय जायो आरो नोंथां।
अ बेखौ बांद्राय बुरजा बुरजाबो जाया नोंथां बेखौ बाथोन बायदि जायो आरोना। नोंथां। औ औ बेबायदिनो एसे एसे बाथ थोन बायदि जानाय जायो बेखौ ओ बेखौ एवनायाव ओ हो मा होनदों नोंथां।
बे नाफामखौनो जिता तयारै जायो बेखौ ओंख्रिबो जाजायो आरो ना। बे ओरैनो बाथोन बायदिबो जाजायो नोंथां।
औ बेखौ ओंख्रि जानाय जाया नोंथां बेखौ बाथोन बायदिसो जानाय जायो बेखौ फिय सामब्राम गो जा एवनानै लाग्रोबाय बेखौ थाव होनानै थाव गुबै होनानै साम समरांगोजा खौ होनानै लाग एवनानै लानानै बेहाय नाफामखौ होना होनांगौ आरो ना नोंथां बेबायदिनो मस्ला मस्लि होनानै बेबायदिनो बानलु सामब्राम गुफुर होनानै बेबायदिनो एवनाय जायो आरो। दै एसे होनांगौ नोंथां औ दै एसे होनानै बेखौ मोजाङै फोराननानै अब्लानानो जानो हाबाय आरोना नों थां बेनो नाफामनि बा बानायनायआ बेबायदिनो आरोना नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुं बावगोन नामा
नोंथां बेफोरबायदियानो जेन ओंख्रि ओंख्राफोर खो सबाय ओंख्रिफोरखौ माबायदि बनायनाय जायो माबायदि खालामनाय जायो बेखौ खेबसे फोरोंनो हागोन नामा नोंथां सय ओंख्रि बर'नि बहुद फेमासखा औ औ
औ औ औ औ औ सबाय ओंख्रिखौथ' जोङो न सबायखौ न'आव मोननाय जायो खायफाया खेथि मावोना बेबायदि बिदिनो मोननायबो जायो आरो बायनानै बो लाबोयो खायफाया औ बायनानै लाबोयो बेबायदिनो फोराननांगौ बे बेबायदिनो हुख्रेमनांगौ बेखौ खामफलाय फोराव होनानै औ खामप्लाय नंङाबा माबा मोनसे बुस्थुफोराव होनानै जेनेबा फाथ था बुङो बे फात्ताफोरावबो उननांगौ बेखौ आरामसे गेब्लेहोना लाना नांगौ बे बिदिनो सोमना दोननांगौ बेखौ गेब्लेहोना लानानै औ खुरै फोर हयथ'बा बेबायदिनो आइजें आलायाव सोमना दोननांगौ आरो बे खौ सोमना दोननानै बेनि बिगुरा औ औ गुरै जायोना गुरा बेखौ बिगुरखौबो गारनो हायो बिगुरखौ गारोब्ला गु फुर जायो आरोना साफ फा जायो औ खायफाया बेबाय दिनो गारनाबो जायो बिगुरखौ आरो बेबायदि बिगुरै लाबैबो होयो। बेबायदिनो औ सोमना दोननानै बेफखौ ओ बेहाय सारायाव ओ बेदरफोरखौ एवफ्रामना ला ग्रोनांगौ खायफाया बेदरदोबो जाया औ औ औ बेदर ओ जेनेबा अमा बेदर बेदरफोरदोबो जाजायो नाजोबो जाजायो साम'जोबो जाजायो। औ बेबायदिनो बेदरफोर खौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जाहैबाय ओ बेनि उनाव बे सबाइ खौ होनाय जायो आरोना सबायखौ होनानै बेबायदिनो खारै होब बाय आरो बेबायदिनो दै होना होबाय
औ
बाय थाबा बेबायदिनो जाबाय आरो खोबनानै दोनोब्ला जानो थाखाय जाबाय। खासिथारा होना हाब्ला मोजां जायो आ रो ना गंगार धुन्दिया जे बुङो नोंथां गंगार धुन्दिया होना होब्ला मोजांसिन जायो आरोना मोदोमो गोथावबो जायो नोंथां औ औ
जायोना बाजाराव बायो नोंथां
औबो खायफाया बाजारावबो बायो ओ न'आवबो मोननाय जायो। जोंनि ओनसोलावथ' ओ न'फोरावनो थायो बांसिना नो न'आवनो दङ औ औ गायनानै दोननाय जायो आरोना बेखौ औ औ नोंथाङा आरो माबा फोर बुंगोन नामा
औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओम जेब्ला बेफोरबायदिनो दा जेन साम' ओंख्रिखौ बर'निथ' फेमासानो बेफोर बैखौ माबायदि बनायनाय जायो माबायदि दे मा बायदिफोरजो जानो गाहाम मोनो
औ साम' औ साम' ओंख्रि फुदं' दालिजोंबो जाजायो मा दाद दालि मुसुर दालिफोरजोंबो जाजायो खाला दालिफोरजोंबो जाजायो बेबायदिनो साम'खौ खाला दालिजों जानाया साख साबसिन जायो आरो आरो ना नोंथां गो गोथावसिन मोनो ओ बेखौ दैमा दैसा हयथ'बा फुख्रिफोरनिफ्रायबो खननानै लाबोनानै बेबायदिनो ओ सानब्रै गाहामालागै बेबायदिनो सोमना दोननांगौ म मानोना बेनि बिजान फोरा खारनांगोन आरोना साम'नि औ थ्रा हाब्रु माबि माबि थायोना गाज्रि थायोना बेफोरो खारनो थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो ना बेबायदिनो सोंना दोननानै ओ सानब्रै थोन सोमना दोननानै बेनि उनाव बेखौ ओ बिनि ओ उनजा जे थायो बेखौ दाननाय जायो आरोना आरो दाखोनखौबो गारो
औ औ
ओ दाखन बेबायदिनो गारनानै बेखौ मोदजाङै सु फिननांगौ आर रोना बेनि बाख्लाया जाहाथे ओ माबाफिना थाया बेबायदिनो मोदजाङै सुना लानांगौ बेखौ हुनांगौ अम बेबायदिनो सुना लाखांनानै बेबायद दिनो बेखौ थाव होआलासिनो एवफ्रामग्रोनांगो आरो सारायाव
औ औ
औ थाव होग्रोनो नाङा बेबायदि थाव होग्रोबा मोजां जाया बियो ओ बेबायदिनो एवफ्रामगोरनानै खामफ्राम खांखाम खामना लानांगौ बेखौ मोद जाङै एवनांगौ एवखांनायनि उनाव बेबायदिनो सबाइबो जागोन बेबायदिनो खाला दालिबो जाग गोन मुसुर दालिबो होजागोन बेबादिनो खारै बो होना होबाय आरो दै होनांगौ